अ आमफ्राय
खोनाबायना
औ खोनादों दे
ए मा खालामबाय दं नोङो दा?
नै आङो ओंखाम जाखांनानै एसे जिरायदो र।
ए फ्रिबा
औ फ्रि दे
अ अ होनबा जों मोनसे मोनसे आयदा लानानै रायजलायनो
औ औ औ दे रायज्लाय जागोन दे नोंथांनि गोसो औ दे
ओम दाउ अमा फिसिनाय बेफोरनि सायाव रायज्लायजागोन नामा?
ओ औ दे दे मोजां आयदा।
औ। नोंथां नोंस्रा माने नखराव दाउ अमा फिसियो ना?
औ फिसियो दाउबो फिसियो अमाबो फिसियो बर निनो मोनसे माने जोबोद एंगारजायि औ
उ मानो होमबा जोंनि बर नखरफ्राय बिदिनो दाउ अमा फिसिनानै एसे रां खान्थि आयदायाव माबा जाहैयो नालाय बेनि थाखाय ओं हेफाजाब जायोना ओंखायनो दाावमाखौ फिसिनाय जायो आरो ओरैनो नोंथांमोनाव दाउ अमाफ्रा बेसेबांसो दं?
दाउ अमा बुंनो थाङोब्ला जोंनि नआव एसे दङ ओ माने बर नखर नालाय। एसे एनैया थाखागोन। सोरहाबा मासे सोरहाबा मानै सोरहाबा माथाम सोरहाबा गोबां फिसियो नङा होमबा।
औ नंगौ
औ जोंहाबो बिदिनो माने ओ सिगांलाय एसे बुरजा दङमोन दा माब्रै दङ आरो अमायालाय आरो दाउआलाय एसे बुरजायानो दङ दाउआबो
औ जेनेबा मा होनो बेमारफोराव जेबो बेफोरदि जायाखै नामा?
बेरामालाय जादोंमोन जानायालाय गेजेर-गेजेर ससेयाव नाथाय इन्जेकसन होनानै दा मोजाङाव फैथ'बाय आरो।
औ-औ आरो दाथ नै आरो अमानि बेरामथ जादों होननाय खोनाबावदों। नोंथांमोनथिं जादोंना जायाखै?
जादों जादों जोंहानावबो जादोंमोन। जोंहा माने बिदि इन्जेकसन होनानै मोजाङाव फैबाय। आरो मासेखौ फाननाय जाबाय आरो। खम बेसेनावनो हरनाय जादों। जादों आरो होनबाबो। गिनानैनो औ गिनानै जादों।
औ दा आरो बेराम फैनायाव आरो खम बेसेनाव फानहराबाबो ओरैनो बेमार जानानै थैबा आरो
लस जायो औ लस जायो फारसेथिं औ फारसेथिं आरो गुन्दैनि दामाबो बो गोबां जालांदों नङा होमबा?
ओं नोंगौ। बारानिफ्राय बारासो जालांगासि नो।
औ मानोना बर' न'खरफ्राव गोबां दाउ अमा फिसिनायफ्रा बांबोगासिनो दङ'।
औ आरोना नै बर'ल' नङा गुबुन हारि गुबुनफोराबो लानाय जायोना दानियाथ'
औ औ लायो लायो।
औ नोंसिनिथिं लायोना लाया गुबुन जेनेबा बर'फोरनि अनगा गुबुन हारिया?
लायो लायो। लायो गोबां लायो दाना।
जोंनिथिंबो बुहुत माने जायो आरो।
औ बिनि जाहोनावनो माने ओ मा होनो गोबां बांबाय आरो बेसेनाआ। गुन्दैनि बेसेना बा बा माबा ओ गुबुन आदारनि बेसेना गोबां बांबाय।
ओ। दा गुबुन हारिफ्राबो लानाय जाबाय नालाय गो सिगां सिगांनि समावथ' बर'फ्राल'सो लायोमोन। बर'फोरखौ मुगैजायो मुगैयोमोन। उ। जेनेबा जोंनि बर'फ्रा इदि दाउ अमा फिसि सिनायनि जाहोनाव मुगैजायोमोन आरो गुबुन हारिफोरजों।
औ औ। औ आथिखालावथ' बेदर नङाब्लानो सोलिया माथो हाबा फ्राव माबा मोनसे फोरबो फुराव हो-होनायानो थाङो।
औ। आरो जोंनि बर'फोराथ' मायबा मोन जे फोरबो होनबा अमा नंङाबानो जाया नङा होमबा? बा।
औ बैसागोआनो जा, मागोआनो जा, काति फोरबोआनो जा उमा, दाउ उ जायो आरो
औ।
उ नोंथां नोंथांमोनहानाव नोंथांमोनहानावलाय बेसेथो दोङो अमा दाउ?
औ जोंहानाथ' दा दाउ होनोउ होनोबा दाउआ माने माथामल'सै आरो बेमाराव थैजोबनाय जादों दा बे माथामावबो बायनायसो आरो बायनानै दा फिदों आरो उनावबा मा जायो मिथिया अमाफोराथ' दा माब्रैयानो दं।
अऔ मोजाङै। थायोब्ला बेनो बुहुत औ।
दा आरो मा जायो बुंनो हाया आरो
औ दा बेफोरखौ फाननानैनो माने न'खरखौ एसे सुंस'नो हायो गावनि नांगौ खौ माने बायनोबो हायो उम फारसेथिं आरो ओ आलासि बाय बाहागि फैयोब्ला होनोबो हायो ओ
औ
ओ गोसोब्लानो माने बुथारनानै जानो हायो आरो
औ न'फ्राव दाउ दाउफोर थायोबा एसे माबा जायो आरो गोसोआानो लुबैबानो जानो हायो उम
आलासिफोर फैयोब्लाबो गोबां खाबु गोनां जायो आरो
औ माने माब्लाबा समावथ' बाजारफ्राव बेदरफोरखौ मोननो जा मोननो थाङा नालाय बेनि थाखायनो न'फ्राव थाखायोबा एसे से
औ औ औ जायो। आरो दानाथ' अमानि अमानि बेसेना नै दा गरम सफैनायखाय गोबां खम जाबोदों। औ एसे आवगायसो माने औ एसे आवगायसो दो ओ ब्रैजौ रांमोन दा नै गरम सफैनाय लोगो लोगोनो नैजौआवनो सेजौ बाजियावनो मोनग्रा जालांदों।
ओं ओजो आरो बेफोर बेसेनखौ नायनो थाङोब्ला ओजो आरो गुन्दैनि बायनाय नि माबाफ्रा एसे माबा जाहैयो आ
औ औ।
लस जाहैनाय बाय
ओं लस जाहैयो औ। दा आरो बेराम फैनायनि जाहोनावबो माने ओ गुबुन जायगायाव फानहरनायाबो एसेबां गोरलै जाया नालाय बिनिखायनो गोबां खम जा औ गोबां खम जालांदों आरो।
औ, दा आरो नै सिगांनि बायदि गुबुन हादोराव गुबुन जायगाफ्राव बिदि हरनोबो आरो दानिया बेमार जानायनि थाखायनो एसे खम जालांबाय गुबुननि बेफारिफोर एबा फायखारिफोर फैनायफोरा।
औ।
नङाबाथ' सिगांनि समावहाय। माने मा होनो बेसेन गोसायावबाबो हरनो हायोमोन।
औ हरनो हायोमोन। दा गुबुननिलाय फैयो साफा सानै फैयो। नाथाय बिसोरो आरो बेराम बेराम जानायनि थाखायनो खमावनो नायगिरो।
औ उम, माने बेमारा जायाबाबो माने खम बे सेनाव मोनलांनो लुबैयो आरो इसोरो।
औ दा बेफोरखौ आरो नोजोर बोनानै जों आरो अमाफोरनो इन्जेकसन होबाय थानांगौ जायो।
औ। बिनो आरो गिन। दा इफोरनि इफोरनि इन्जेकसन होनाय गुन्दै बायनायफोरखौ सान्नो थाङोब्ला खम बिबाङाव हरबा एसे लस जानाय मोनो आरो।
औ। बेरामा गैयाम-गैयामोनबालाय गोजान गोजान जायगायाव फानहरनानै गोबां रां मोन्दोंमोन आरो।
औ दा आरो बेमारफोरानो बोथोरबो बोथ थोरफोर मा होनो बोथोर बायदि जाला आरो जेनेबा गोदोनि समावथ' सम बोथोर लानानै जायोमोन नालाय बेमारफोरा दानियाथ'
ओ ओ
सम नांलायला
औ नोंथां नोंथांमोनहा अमा फिसा जाहोयो नामा?
औ होयो फिसा जाहैयो।
ओं अ अ अ बेसेबांसो जायो ओरैनो?
ओमफाय दा फिसा होनाया मानै मानै दं आरो बिमाया ओमफाय फिसाफोरा ओरैनो मानै माब्रै जानानै दङ। दा
अ अ अ ओरैनो बेसेबांसो खैथासो जायो?
अमा फिसाफ्राथ' नै थांनाय थांनाय माबानियाव थांनाय बोसोर सोरनियावहाय माबा जादों आरो। सादथा जादोंमोन।
अ अ अ
सादथा जानायाव आरो बेमारनि थाखायनो फानासै जों न'आवनो लाखिजोबनाय जादों आरो बेखौ। माने खम बेसेनाव मोरै हरनो जानानै ओमफाय न'आवनो लाखिजोबनाय जादों आरो।
औ औ औ मोजाङानो। लाखिनो हायोब्लालाय न'आवनो मोजां।
औ
फारसेथिं फारसेथिं नायनो थाङोब्ला आरो औ फारसेथिं नायनो थाङोब्ला फारसेथिं नायनो थाङोब्ला ओ एसे आर्जिनायाबो थानो नांगौ जायो मानो होनबा एसे गुन्दै गुन्दै बायनायाव एसे उसुबिदा जायोना गोबां जायो बिमाफ्रा आदारखौ उम सा औ औ बिथिंजाय आरो फिसाफोरनावबो मोजां मोजां आदार जाहोनो गोनां जायो।
औ खस्थ' खालामनाय सिगोन आरो इसेया
औ दा आरो बेदरखौथ' माब बुंबावनो सावनानैबो जायजायो एवनानैबो जाजायो।
औ गारजाना गारजानाय जिनिस नङा नालाय इयो।
गारजानाय जिनिस नोङा। दाउखौबो हांनानैबो जाजायो। औ ओरैनो जस बानायनानैबो जाजायो। रोसि तेब तेब बानायनानै नुनेरसो ओ ओ दा नोंथांमोननिथिंजाय माबोरै जायो बेदरखौ अमा बेदरखौ?
अमा बेदरखौ माने ओरैनो गाव गोजा फाजा जायो आलुजों लगायना जायो इदिनो सावनानै जाबा बांसिन बांसिन गोथाव जायो आरो माने ओमबा अ एवनायाव जेसेबां‌ जि जानो हायो। बिनिफ्राय सावबा बांसिन जानो हायो आरो मान एव एव एवनानै जानायाब फाय इसे आंगायनाय
औ औ औ जायो जायो।
उम
उम गोबां मोजां जायोना?
औ मोजाङानो जायो।
नोंथाङा जाफेरबायना?
औ जाबाय माने औ जाबाय मा आं सावनायखौ बांसिन मोजां नाङो आरो जानो।
अ औ मैगं संबाथाय जानो हाया मान ना बेयाव गोबां माने ओ प्रटिन गोनां ओ मेजेमारि ओ माने माबा नालाय बेयो जानो हाया आरो मेज जेमारि माबाखाय बेदरखाय। उम
दोनथ'लायनोसै नामा?
औ दे दे। दोनथ'जागोन दे दे दे दे दे दे उम
दे।